हेलौ
अ हेलौ
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दा
अ आं ओरैनो दोङो र' नोंथां
आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों बायनानै बागै एसे सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
अ सावरायजागोन दे नोंथां।
माइन पारसेन्ट औ मा होनदों नोंथाङा?
सावराय जागोन नोंथां।
अ होनबा नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायनानै मोजां मोनो।
अ आंथ'। ओ ओरै गोबां जायगा दावबायनो मोनाखै मानो होनब्ला दावबायनो थांब्लाथ' रांखावरिनिबो गोनांथि जायो नोङा होमबा नोंथां ओ ओरैनो खाथि खाला ओनसोलनि ओनसोलनि खाथि खालाफोराव दावबायनो थांबाय जेराव ओ दैमा दङ हाजो दङ बेफोरबायदि जायगायाव दावबायनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनो आरो जेराव न'आव थानानै उसु गुदु मोनबाय थानाय गोसोफोरखौ ओ दैमा हाजो हाला मिथि थिंगाखौ नायनानै जेरै समायना नुयो बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै ओ गोजोननायखौ बांसिन मोनो आरो नोंथां ओ नोंथाङा माबोरै जायगायाव थांनानै ओ गोजोननाय मोनो एसे फोरमायना होदो दे होमबा।
अ आांबो इदिनो माने हाजो थानाय दै हाजो थानाय दै ओमफाय जेरै सकि दारागाव इफोरबायदियाव दावबायनानै मोजां मोनो आरो लिंनानै थांनानै।
अ
बेफोरबायदिनो
नोंथांमोना ओ दावबायनो थांनायाव माबायदि राहाजों बांसिनै दावबायनो थांनाय जायो।
आं बांसिन स्कुटि बाइकजोनो थांनाय जायो आरो दावबायनो नोंथाङा ओमफाय मा मा जायगायाव बिदिनो दावबायनो मोनखो?
अ नोंथां आङो ओरैनो खाथि खालानि सुकि दारागाव मैना फुख्रि आ इदिनो ओ खाथिनि होनबा बेफोराव थांनो मोनबाय आरो गोजाम गोजाननि होनबाथाय ओ सिशलंआव ओ अकियामाव ओ बिदिनो बेफोराव थांनो मोनबाय आरो भैरबकुन्द ओ बङामाथि दिल्लिफोराव थांनो मोनबाय
बेफोराव थांनानै ओमफ्राय नोंथाङा बोरै मोननाय?
औ बे बेफोर जायगायाव थांनानै ओ गोजोननाय मोनदों जोबोर मानो होनोब्ला जेराव थांदों माने बेफोरो ओरै माने गाज्रि नङा मानो होनबा बेफोराव आ जे-जेराव थांदों बेफोराव दङ हासो दङ दैमा दङ जेरै नोङो गावनि माबा मोनसे मिथियैखौबो बेफोराव थांनानै मिथिबोनो हादों। ओ जेरै हाजोफोरखौ नायनानैनो नोङो ओ एसेब्लाबो नों निजेनि गोसोआव सानखांनाय फैयो जे ओ हाजोफोरखौ लानानैबो जोङो जेरै हाजोनि दंफां लाइफांनि ओ सावगारिखौ नायनानै जोङो ओ आगर एरनो हायो ओ बा सावगारि एरखांनो हायो आरो दैमाफोराव थांनानैबो मोजां नाङो आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों बेफोरबायदिनो माबा मोनसे रोङिखौ रोंबोनो हादों मायबा मोनसे मिथियैखौ मिथिबोदों बेफोरबायदिनो आरो नोंथां। नोंथाङा ओ गोजान जायगायाव दावबायनाय होनब्ला मा माबायाव थांनो मोनखो?
आंथ' भैरब कुन्द' ओमफ्राय भुटान ओमफ्राय उम ओ बेखिनियानो आंनिया माने गोजान बाराय एसां बेलेग गोजान जायगायावथ थांनो मोनाखै बेखिनियावनो थांनो मोनदों आरो आं।
अ नोंथाङा नों नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ गोदोनि बायदि आबै आबौमोननि गोदोनि जुगनि बायदि ओ ज' ज' आथिंजों दावबायनो थांनाय गुदाया दासिमबो दङना गैला नोंथां?
बेफोरबायदिथ' दा नुनो मोनला गासिबो दानिया बा थ' बयबो बांसिन गारि साइकेल बिदिसोसो दावबाय नालाय। ओंखायनो बेफोरबायदि माबाखौ नुफिननोमोन मोन आरो दा नुला आरो गोमालांजोबनो हमबाय ना? इफोरो उम ओमफ्राय नोंथांमोननियाव दङ नामा बेफोर बायदि?
अ दोङो एसे एनै नोंथां ओ ज' ज' दावबायनाय होनब्ला गोदोथ' आबै आबौमोननि जुगाव ओ ज' ज' हान्थिनो थांनाय दावबायनो थांनाय होनब्ला आथिंजों थाङोमोन नङा होनब्ला? अ जेराव गोदोनि दिनाव आरो रांखावरिनिबो एसे आंखालमोन। ओ आरो गारि मटराबो एसे खम बिबांनिमोन दाथ' समा बयनिबो थाखाय आंखाल जाना फैबाय नालाय गारि मथरबो खारबाय ओ इदिनो गारि मथरनि अनगायैबो दाना साइकेलखौबो गोबां बाहायो आगोलथ' साइकेलनिबो गोबां खम बिबांनि साइकेलाबो फैसानि थाखायबो साइकेलखौ बायनो हा हायामोन बेनि थाखायनो आथिंदोनो बायनाय जायोमोन ओ गोदोनि बायदि ज' ज' दावबायोमोन होनब्लाबो दानि जुगाव दोङो होनब्लाबो माने गोदोनि बायदि आथेंजो नोंला आरो गारि मथर साइकेल बेफोरजोंसो ओ ज' ज' दावबायनायखौ नुसै आरो ओम। खायसेखौ नुयो फोरा फैसा थाखानि आंखालाव एसे ओ दासिमबो एसे फैसा थाखानि आंखालावनो दङ बेफोरो फैसा थाखाखौ बासायनो थाखाय बा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बिसोरो थाबायनानैनो हान्थिनो गोनां जायो आरो ओ ओरैनो थाङो गामिनिफोरा बा न'खरनिफोरा ज' ज' थेवब्लाबो गारिजोंनो थाङो गोजान जायगायाव होनबा आरो खाथि ओनसोलाव होनबाथाय साइकेलजों थाङो आरो ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरै गोजान जायगायाव दावबायनो थाखाय आरो खाथि जायगायाव दावबायनो थाखाय मा आयदाजों बा मा खायदाजों दावबायनाय जायो नोंथां एसे फोरमायना होदो।
जोंनि जायगानि मानसिफोराथ' गोजान जायगायाव दावबायनो थाखाय बांसिनानो गारि गारिजों थांनाय जायो आरो मानना बयनिबो थाखाय टाइमाबो जोबोद माबा जाबाय नालाय आंखाल जाबाय नालाय बेनि थाखाय खायनो टाइमाव सहैनो थाखाय गारिजोंनो थांनाय जायो गोजान जायगायाव थाब मोनहैनायनि थाखाय आरो खाथि खालायाव ओरैनो सोरबा आथिंजों थाङो आरो सोरबा सोरबा साइकेल बिदिजों थाङो आरो ओइ नोंथांमोननियाव माबायदि? फोरबायदि जेनेबा दावबायनायफोरा
बिदिनो दा नोंसोरनि बायदिनो एखेयानो दावबायनायफोरा बिदिनो ज' ज' दावबायो आथिंजों खम जाबाय ओ दाना साइकेल फोरजों थाङो गारि मथरजों थाङो माने आरो समखौ माने खम समावनो जानाय आरो माने समखौ बयनोबो थाखाय आंखाल जानानै फैबाय बिनि थाखायनो जाहाथे खम समनि गेजेरावनो माबा मोनसे खामानिखौ बा माबा मोनसे बहाबा थांनायखौ माने खम समनि गेजेरावनो जेन थांना मोनफैफिनो बा खम समनि गेजेरावनो मावनो हायो खामानिखौ ओ होसोनो हायो खामानिखौ टाइमजों बेनि थाखाय गारि मथराबो आंखाल गैयि जाबाय नालाय दाना माने आथिंजों थां खौ नुनोथ' मोनलानो ओ नुबाबो ओ इदिनो साफा थानायखौ खिन्थु ओ गोबांखौनो गारि मथर जों नुयो आरो
उम नोंथांमोननि खाथि खाला दावबायनाय माने मा मा मा जायगा दङ दावबायनो थाखाय?
उ बिदिनो जोंनि ओनसोलाव ओनसोलनि खाथि खाला दावबायनो होनबा ओ ओरैथ' बारा गैसोआ ओरैनो बाय बांला दङ जेरै सुकि दङ दारागाव दङ मैना फुख्रि दङ ओ सुकि होनब्ला दैमा दैसा दङ हाजो हाला दङ। दारागाव होनबाबो दैमा दैसा दैमा दोङो हाजो दङ। आरो मैना फुख्रि होनबा बेयाव मोनसे ओ ओ मन्दिर दङो जेराव आ जों बाथौबो दोङो शिबबो दोङो अ बेयाव मानसिफोरा मा
थाङो आरो ओरै फुजा सुजा लाङो बेफोरबायदि दावबायनो हानाय जायगा दोङो।
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो खाथि खाला मायबा मोनसे ओ दावबायनो हानाय जायगा दङना नोंथां?
जोंनिथिंबो अ दङ जेनोबा जेरै उम दैमा दङ। ओमफ्राय बिफां- लाइफां दैमा हाजो सेर सेर बिदिनो माने सकि बायदियानो आरो सकिफोर बायदियानो। बेफोरबायदि दङो जोंनि खाथियावबो जों थाङो आरो ओमफ्राय दावबायनो बेफोरनो खाथियावनो थाङो आरो। मोजां नाङो आरो थांनानै।
होमबा नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोब थ'नोसै
औ दे होमबा नोंथां दे औ दे।
उ